हेल' नों
औ दा जों मानि सायावहाय सावरायनो नोंथां?
ओ जोङो बर'नि दोरोङारि जानाय आदारनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
अ आंनो सावरायग्रोनोसै नामा?
उम। दा नोंगौ बर'नि जे जोंनि दोरोङारि जा जानाय होनोब्ला जों सिगाङावनो जेनेबा जिखुनु जा जोंहा अनला खारि बेखौनो रायखांनांगौ जायो आरोखि ना।
औ नोंथां।
उम बेनिफ्राय साम' सबाय नारजि अमा बेफोरनोथ' जोंनि उम दोरोङारि जानाय। लोंनाय। दा बिनिफ्राय जोंहा मोनसे दङ नाफाम। बा नाफाम बाथोन जानाय बे आरोखि दा बे खौनो जों एसे सावरायनोसै नामा बेखौ जेरैबा माबोरै बानायनाय जायो बेनिफ्राय जों मा मा ओंख्रि खालामनानै जानाय जायो बेनि बागैनो सावरायनोसै ना? उम ओरैनोथ' जोंनियावहाय नाफाम बानायनो थाखाय सिगाङावनो मा नांगौ जेनेबा ना गोरान नांगौ ना गोरानानो गोनां आरोखि। दा बेफोर ना गोरानफोरखौ जोङो दुब्लि बा जाम्फै बारिफ्रावहाय मोननाय गोरलै गोरलै नाफोरखौनो जोङो फोराननानै लाग्रोनाय जायो आरोखि।
औ नोंथां।
हम। दा जेब्लानाखि बे ना गोरलैफोरा ज्रां ज्रां रानो। अब्ला जों देनो रेडि खालामो। आरो देनो रेडि खालामनो थाखाय जों नाफामजोंहाय बे ना गोरानजोंहाय देनो थाखाय जोङो थास' गोसोम खौबो बुथुमनानै लाफाखायो।।
औ।
बेबायदिनो जोंनावहाय बांसिन उवाल गायहेनजोंसो देनाय जायो नाफामखौहाय।
औ।
दा बेबायदिनो जोङो सिगांग्रो नाफामखौहाय मा खालामो नाफाम देनो थाखाय जों जों ना गोरानखौहाय ओ
देग्लिनानै गुन्द्रा खालामनानै लाग्रोनाय जायो बे ना गोरानखौहाय
औ
आरो जेब्ला नाया गुन्द्रा जायो होमबा जों जेनेबा बिगुर जिरनानै लाखानाय रेडि लाखानाय जेनाखि थास' गोसोमनि थास' बिसं बेखौहाय होनानै। मोजाङै देनानै लानाय जायो बेबायदिनो। जोंनि नाफाम देनाया जायो आरोखि बेनि उनाव उनावहाय जोङो नाफामखौहाय सोनो थाखाय सोनानै दोननो थाखाय सिगाङावनो जे जेनेबा औवा बुरखाखौहाय हास'नानै एसे गोरान खालामनानै लाखानाय जेनेबा सुनानै लाखानाय आथिखालाव खायसे खायसे माने दिंग्रिनि बथल बा दुंग्राफ्रावबो दोनो खिन्थु सिगां समावहाय बांसिन औवाखौनो बाहायोमोन जों नाफाम
ओम-ओम।
थाखाय बेबायदिनो जों देनानै लानाय बे ना गोरान। बा थास' बे देग्लिनानै लानायखौ जोङो बेवहायनो एसे एसे मोजाङै जोङो। गोराहै सोनानै देसोनानै लायो आरोखि।
औ।
नानै मोजां रोजोब नारसोनानै लायो बेबायदिनो जोङो बेनि उनावहाय जेनेबा बिनि मोखांखौहाय होथेनो थाखाय जोङो। थालिर बिलाइ गोरान बेखौ बाहायो बेखौ होनानै आरो एम्फौ बा माखासे गाज्रि बिजानु हाब नो हायिबायदि जोङो हाथ'फ्ला होनानै हाथ'फ्लाखौ जेनेबा थालिर बिलाइ सोग्रोबाय बिनि उनाव हाथ'फ्ला होबाय आरो बेनि उनावहाय मा? थालिर बिलाइ गोरान होबावबाय बेबायदिनो सायावहाय मोजाङै जेनेबा प्लास्टिकफोरजोंबो खाथबजाबाय खाथबनानै दोनबाय आरोखि। थिग बेबायदिनो दिंग्रि दिंग्रिफोरावबो सोयो नालाय आथिखालाव बेयावबो बेबायदिनो खालामो जेनेबा थालिर बिलाइजों सोग्रोबाय ओमफ्राय जेनेबा हाथफ्ला होबाय जोंनियाव बांसिन हाथ'फ्ला बाहायो बिजानु गाज्रि बिजानु हाब नो हायैनि थाखाय बेनिफ्राय आरो थालिर बिलाइ होबावबाय बेनिफ्राय जोङो दुंग्रासो नालाय मारिग्रा दङ बेहा बेनो ओंखायनो सायावहाय मारिबावबाय आरोखि बेबायदि। दा जोंनियावहाय ना नाफामखौ बेबायदि बानायो आरो आथिखालाव मा नुयो माने खायफा खायफा बा बे नाफामखौहाय गोथावसिन मोनहोनो थाखाय मस्ला मस्लिबो होनाय नुनो मोनसै। आथिखालावहाय उम। आरो खायफा खायफा बुङो जेनेबा खुमब्रा आरिबो होफानानै देयो आरियो होननानै। खिन्थु आं जोंनियावहाय बेबायदि देनाय नुवाखै आरोखि। माने बांसिन थास' उम थास'खौहाय बाहायो।
औ।
दानिया बिनि उनावहाय जोङो सोनानै जेनेबा। ओरैनोथ' मास मोनसे गाहामजोंबो जाजायो खिन्थु मानसिफ्रा होनो। जेसेबां गोबावब्ला गोबाव-गोबाव दोनो एसेबां मोजां जायो। थारमाने बांद्राय गोबावबाबो गाज्रि जायो जेनेबा। से बोसोर गाहाम दोनोबाबो माने गाज्रि जायो बेबायदि आरोखि। जिखुनु जेनेबा सय मास गाहाम, थिन मास गाहाम। बेफोरनि गेजेरावबा माने मोजां बा गोथाव जायो होननानै बयबो बुङो आरो। बेबायदिनो जोङो जेब्ला जायो। बेखौहाय जोङो आरामसे खुलिनानै एफा-एफा एख'नानै जायो आरो। बेबायदिनो जों नाफामखौ मा माजों जायो। बियो होनोब्ला ओरैनोथ' जों बांसिनानो नाफाम बाथोन जायो। नङा होनबा? ओरैनोथ' जों बाथोन जायो बाथोन जेनेबा। बाथोनफोरावहाय। गंगार धुन्दिया आरि गोथाव जानायनि थाखाय बेफोरखौ होनो हाबाय। आरो धुन्दियाफोर दङबाथ' धुन्दिया होनो हाबा। हाबाय गोथाव जानायनि थाखाय। थिग बेबायदिनो जों मैगंफोरजोंबो जायो जेनेबा नाफाम खौहाय।
उम।
जेनेबा हमनानै ला थास' आथिं बेफोरजोंबो जों जाबाय। माने उम थास' बिसं माने जाय। जेरैखम गोथाव मोनो संनानै। बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने। ओ। माने सिगांनि मानसिफ्रा आरो ओरैबायदिबो जायोमोन नाफाम बिदै जेब्लानाखि। खि गगा मोनो आरियो होमबा नाफाम बिदैबो जायोमोन। बेखौहाय नाफाम बिदैखौहाय बिदिनो नारजिबो हो‌। होलानानै जानाय आरिनाय बे दंमोन आरोखि ओरैनो। ओ-ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोननिजों माबायदि बानायो आरो माबायदि जायो? एसे खोन्थादोलाय दे।
औ नोंथां जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा हुदा होननानै बुङोब्ला। जेरैबायदि जोंहा बर' हारिया गावनिनो ओ। दोरोङारि जेरै मोसानाय-मुसुरनाय, दामनाय-देनाय, मावनाय-दांनाय, आबाद मावनाय। बेफोर माखासे दङ' थिग बेबायदिनो जोंहा दोरोङारि जानाय हुदाबो दङ'। दोरो-दोरोङारि जानाय हुदा होननानै बुङोब्ला जोंना जोंनि गुबै। जों बयजों-बयजोंबो मिथिसाथ जानाय। आरो बयनिबो गोथाव मोननाय ओंख्रि जाहा अनलाखौ बुंनांगोन नोंथां।
ओम-ओम।
गुबुन-गुबुन मैगंफोरजों जानो हायो बेदरफोरजों जेरै अनलाजों दाउजों जानो हायो। अनला साम' जानो हायो आरो। अनलाजों अमा गोरानजों जानो हायो अनलाजों नाजों जानो हायो। अनलाजों मुदुफुल बिबार जानो हायो अनलाजों बासिखा बिबार जानो हायो। अनलाजों नारजि, अनलाजों थाल। फस्ला बिदिनो गुबुन-गुबुन रोखोमजोंहाय जों अनलाखौ जानाय जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो आरो। जोंहा ओ बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय। अमा नारजि, नारजि अमा। सबाय साम', सबाय दाउ ओ। आरो बिदिनो खुमब्रा हांसो। आरो दंबावो जोंना लाइ खारै, लाफा खारै आरो जोंना गोखा गोखै बेफोरबो जाबाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा हुदा बा जोंनि ओंख्रि आरो ज जोंहा खेरा दाफिनि मैगं बेफोर जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा। ओ बे बिनि गेजेरावनो आं नोंथांनो ओ नारजिजों अमा बेखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायदिनि नार्जिजों अमा संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नारजिखौ जोंहा सोमनानै लाग्रोनांगौ बे नारजिखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथां
औ औ।
फाथोआ जोंना मोननै रोखोमनि दङ। फाथो गोदै आरो फाथो गोखा दा जों बांसिन फाथो गोखाखौहाय नारजि जानाय जायो। खायफा खायफा बांद्राय गोखा जानो हायनि जाहोनाव फाथो गोदै खौबो नारजियाव होफानानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो फाथोखौ गिबियावनो जों फोनानै लाग्रोबाय। फोखांनायनि उनाव जों जेब्ला फाथोआ रायो एबा दाननायनि सम जायो अब्ला जों बिनि बिलाइखौहाय खानानै जोङो सानदुङा मोजाङै फोरानस्रेमनाय जायो नोंथां ओ बै फाथो बिलाइनि निफ्रायनो जेब्ला फाथो बिलिया रानो अब्ला बेखौनो जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो। दा जों नारजिखौ जानो थाखाय जों गिबियावनो जोंहा सिमनानै लाग्रोनांगौ। सोमनायनि उनाव बि बिदिनो खायफाया मोनायाव जुदि सङोब्ला सानफामानि सोमनानै दोनो आरो खायफाया नै एक घन्टासो सोमनानै दोनो। सोमखांनायनि उनावहाय जोंहा मो जाङै सिग्लि सिग्लि जोंहा सुनांगौ जायो जाहाथे जो बियो जों रुनाय समाव मोजाङै रुइयो बेनि उनाव सिग्लिनानै सुखांनायनि उनावहाय जोंहा खारदै होनानै जोंहा संनाय जायो नोंथां।
औ औ
बेनियाव जोंहा मोनसे खारदै जानाय हुदा दङ गोदोनिफ्रायनो गोदो जों बांदाय थाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायामोन। जोंहा थावनि सोलायै जों खारदैखौनो बांसिन जानाय जायोमोन नोंथां। बे खारदैखौ माबोरै मोनो होनबा जोंहा थालिर बिफांनिफ्रायबो मोनो आरो सबाइ साबानिफ्राय मोनो, बेसर साबानिफ्राय मोनो, सिबिं साबानिफ्राय मोनो दा बैफोर साबाफोरखौ सावनानै जोंना जेखिनि हाथ'फ्ला ओंखारोना बे हाथफ्लाखौनो दै सारस्रिनानै जोङो खायफाया फि थर खालामनानै दोनो बा खायफाया बस्थाफोराव सोनानै बेनिफ्राय दैजों सगारनानै बेखौनो जों खारदै होननानै जानाय जायो। दा खारदैजों ओ नारजि होनानै जोंहा रुनांगौ। खायफा खायफा जायगायाव खारदै गैयै जायगायाव जों सदा बाहायनायखौबो नुनो मोनो आथिखाल समावहाय। जायफोर टाउन सहराव संसार जानानै दङ आ खारदै मोनाखै बैस्रा सदा बाहायो। सदायाबो खारदै बायदिनो खामानि होयो। बेबायदिनो जोंहा ओ नार्जिखौहाय सोमना दोननानै रुयो रुखांनानै जोंहा अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै मोजाङै जोंहा एवनाय जायो एवनाय जोंहाथ' गोदो बांद्राय जिरा मस्ला बाहायनायनि हुदा गैयामोन जोंनि मिथिंगा बिखानिफ्राय मोननाय जेरै सामब्राम गुफुर, आ गंगार दुन्दिया, दुन्दिया ओ आरो हायजें बिलाइ बेफोरखौनो जोङो बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो जोंहा जेब्ला नारजि रुनाया रुयो अ बेखौ सागंजों जों सानाय जायो बा दालि खाथा मोजाङै साखांनायनि उनावहाय जोंहा जोंनि जिखिनि ओ एवनानै ओ एवनानै लानाय अमा बेहाय जोङो बै नारजिखौहाय होसननाय जायो होसन खांनानै जाह जोंनि नांगौ जखानि माखासे दै होनानै जों बेखौहाय गोबाव सम जोंहा गोदौ होनाय जायो गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ संख्रि स साखिनाय जायो संख्रिया नांगौ न्दा नाङाखै जुदि नाङाखैब्ला जोंहा एसे हरबावबाय जुदि नांबायब्ला बेनो जाबाय बेबायादि जों जोंनि नांगौ जखानि सावनानै जों बेफोरबायदिनो न ख आरो अमाखौ जानाय जायो जों बेखौ खायफाया बासि दोननानैबो जायो बासि दोननानै जायोब्ला गोथावसिन होननानै मानसिफोरा बुङो गोदोनि दिनाव जोंहा आरो संनाय खावनाय समावहाय जोङो बननि अरदाबजोंनो जोंहा संनाय जायोमोन आथिखालावसो जों गेस बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला बननि अरजों संनाय ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै जोंनि सुबुंफोरा बुङो दा गोथावबो जायो होननानै जोंबो मिथिनो मोनो दा जोंहा नार्जि अमाखौ जोङो जोंनि बर'नि ओंख्रि होननानै जोंहा जि आइ थटिकबो मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा मानो होनोब्ला जोंनि बर'निनो ओंख्रि हिसाबै जों बेखौ बयबो जानोथ' जोंहा गोथाव मोनखायो बेबायदिनो जोंहा नारि अ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ सावनाय जायो नोंथां बिदिब्ला दा जोंनिायलायनाय